औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ आं खोनानो मोन्दों।
औ ओ नोंथाङा एसे सम दंब्ला जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि नि सायाव सावरायनो हागोन ना नोंथां? औ।
जोङो बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि होनोब्ला ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि हारिमुजों सोमोन्दो थानाय ओंख्रिफोरखौ बुजिना मोनो जेरै जों बुंनो थाङोब्ला गिबियावनो ओ नारजि अमा जों बेखौ मोननाय जायो। बेनि अनगायैबो अनला दाउ
औ
ओ बेजों लोगोसेनो बैसागुनि समाव जानाय गोखा गोखै। आरो गुबुन गुबुन समावहाय जोङो जेब्ला जोंनि गेजेराव ओ फोरबोफोर एबा मानिबा फोर दोरोङारि हाबाफारि जायोब्ला बे समावहाय जोंनो जानो होनाय ओंख्रिफोरखौ जों बुजिना मोनो दा गिबियावनो आङो नारजि अमानि सोमोन्दै नोंथांनो फोरमायगोरसै।
औ।
जोङो नारजिखौहाय गिबियावनो नैबे दैज्लां बोथोरावहाय फाथो फोगोरनानै लानाय जायो आरो बे फाथोखौहाय ओ
जोङो दानथाम सोमहालागै नेनानै एबा बेखौहाय मोजाङै देरहोनानै बे जेब्ला बियो ओ फाथोआ गोरा एबा फाथो सेना जाहैयो
औ।
एबा फिथाइ थायहैयो बे समावहाय जोङो बेनि बिलाइफोरखौ खानानै ओ ज' खालामनाय जायो आरो बेवहाय जोङो बासिनानै लानाय जायोदि बबे बबे बिलाइफोरा गोग्गो आरो बबे बबे बिलाइफोरा एम्फौ जानाय एबा मैला बा जिला जिथा जोङो बेफोरखौहाय गारनाय जायो। आरो नैबे गोग्गो फिलाइखौल' जोङो ज' खालामनानै ओ मोनसे धारा एबा गुवार जे जायगायाव जोङो फोराननो हायो बेबायदि जायगायाव जोङो दोननानै फाथोखौहाय फाथो बिलाइखौहाय जोङो फोराननाय जायो आरो आरो बे फोराननानै राननाय फाथोआ ओ फाथो बिलाइखौनो जोङो नारजि होननानै बुंनाय जायो आरोखि। बिनिफ्राय जोङो ओ खमावबाबो बे फाथो बिलाइखौहाय ओ स्नि सानसिमहालागै फोरानोबासो बियो ओ मोजां रानलाङो आरो जेब्ला मोजां फोरानलाङो जों बेखौहाय बिनि दुंथाय एबा फोराननानै दुंनाय बे जेनाखि बिदुं बेखौहाय साइ हायाव दोननानै
औ।
सरासनस्रा गुसु महर होनाय जायो आरोखि बा गुसु दुंथाइ खालामनाय जायो। बेनि उनावहाय जोङो बेखौहाय मोनसे मोजां प्लास्टिक एबा ओ जलंगाफ्राव जोङो मोजाङै जाहाथे मै लानाङा एबा बार हाबा बिदि मोनसे थासारि खालामनानै दोननाय जायो। बेनि उनावहाय जोङो बे बेहाय ओ बोसोरसे बोसोरनै बोसोरथाम खायफाया बोसोरबा गाहामसिम एबा बोसोर बा गाहामसिम दोननानै जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो। आङो ओ गिबियाव ओ फाथोजों अमाजों एबा नारजिजों अमाजों जानोब्ला जोङो गि बियावनो बे फाथो गोरानखौहाय जोङो दैयाव सोमनानै लाग्रोनांगौ जायो। मानो होनोब्ला फोराननानै दोननाय नैबे ना फाथो एबा नारजि बिलाइआ जोबोद गोरा जायो एबा खेबसेयै सङोब्ला बियो रुयैनो नागिरा आरोखि आरो मोजां रुयाब्ला बिनि जेनाखि गोथाव एबा थावनाय रसा ओंखारनो नागिरा बेनिखायनो जोङो गिबियाव खमावब्लाबो ओ दिनै फुङाव जागोनब्ला ओ थांनाय हरावनो जोङो सोमनानै दोनखानांगौ आरो खमैबो बेनो स्नि दाइन घन्टासो सम जोङो सोमनानै दोनग्रोनांगौ बिनि उनावहाय जोङो ओ बेखौ मोनसे ओ
ओं।
दो एबा थौआव जोङो रुनानै लाग्रोनाय जायो दानि मुगायाव जोङो ओ प्रेसार कुकाराव रुनाय जायो आरो प्रेसार कुकारा थौ एबा दोनिख्रुइ साबसिन बिदुं होनायनि थाखाय बेवहाय जों थाब रुइनाय मोननाय जायो आरोखि नाथाय फोराव रुयोबा जोङो एसे गोबाव लायो आरो बे फाथोखौ जोङो हारसिङैनो रुइहोनो हाया जोङो न'आवनो बानायनाय सदा एबा खारैखौ जोङो बेवहाय ओ एसे खु खावसे खुरैफ्राम मानि गलायनानै होनाय जायो। आरो खारै होनाय लोगो लोगो बियो गुरै जालांनो हमो आरो आरो खारै जानाय लोगो लोगो जोंनि जिखुनु ओंख्रियानो जाया मानो बियोनि थावनाया गोथावसिन जायो आरोखि गुबुन रोखोम जालांनाय दा बिनि उनावहाय जेब्ला फाथोआ रुइयो जोङो सागंजों बेखौ साग्लिनानै दोखो दोखो एबा रुयहोनानै लानाय जायो बिनि उनाव जोङो बे खौहाय एसे गुसु खालामनानै गुबुन मोनसे जायगायाव दोनथ'नाय जायो आरोखि बिनिफ्राय बेखौ ना अमाजों जागोन ना दाउजों जागोन बायदिसिना बेदरफोर एबा आलुफोरजोंबो जों जानो खौ नुनो मोननाय जायो जायखि जाया बेदरखौ जोङो ओ फाथोखौ रुखांनायनि उनाव एवनानै लाग्रोनाय जायो बिनि उनावहाय ओ जे एवनानै लाग्रोनाय दाउ बेदर बा अमा बेदर
औ
जोंङो बेखौहाय ओ फाथोआव बै फाथो ओंख्रियाव होसननानै आरोबाव खौहाय जि जिबा मिनिटसिम समनि थाखाय गोदौ होनानै लानाय जायो आरो
औ नंगौ
बिनि उनावहाय जोङो बे ओ ओंख्रिखौहाय ओ थावदोंना थावाखै बेखौ साखिनायनाय जायो आरो बियो संख्रि आरिया नाङोब्ला जोङो बेखौहाय गोरलैयैनो जानो हानाय बायदि जोङो बाहायनो हायो आरोखि दा फाथोखौहाय जोंनियावहाय ओंख्रि हिसाबैल' बाहाया बेखौहाय ओ जोंनि समाजाव बायदिसिना हाबाफारियाव बाहायनाय जायो जेरै जेब्ला मोनसे न'खराव सोरबा सुबुङा रुंसारि जानानै थाङोब्ला बेखौ गार फैनायनि उनावहाय जोङो बेखौ बावगारनायनि मुङावहाय जोङो फाथोखौ सावफ्लेनानै गारो आरो बे फाथो सावफ्लेनायखौ जोङो नारजि अरगारनाय होननानैबो बुंनाय जायो आरोखि। दा बिनि अनगायाबबो जोङो ओ नारजिखौहाय एबा फाथोखौहाय ओ बेदरजों जानाय समाव जोङो गोरान बेदरफोर एबा फोराननानै दोननाय बेदरजों जायोब्ला गोथावसिन जानायखौ जों मोननो थाङो। बिनि अनगायैबो जोङो फाथो एबा नारजिनि अनगायैबो जोङो गुबुन गुबुन दोरोङारि जानाय जे मोननो थाङो जेरै अनला अनला बेखौहाय जोङो माइरंनिफ्राय दिहुननाय जायो माइरंखौ जोङो गिबियावनो सोमनानै दोनग्रोनाय जायो। बिनिफ्राय जेब्ला बियो रुइयो बेखौ जोङो उवाल एबा दिंखियाव सौनानै लानानै जोङो अन गुन्दै खालामनानै लायो बिनि उनावहाय बेखौहाय ओ बायदि बेदर एबा दहायनि बायदि ओ आलुफोरजों जों जानो हायो जेरै दाउ बेदर अमा बेदर बोरमा बेदर जायखिजाया बेदरजोंनो जोङो जानो हायो। आरो बेवहायबो जोङो अनला ओंख्रियावहाय ओ बेदरफोरखौ जोङो गोरानजों जायोब्ला बेवहायबो गोथावसिन जायो।
औ
आरो अनला ओंख्रि संनोब्ला जोंनो बै ओ सदा एबा खारैनिबो जोबोद गोनांथि दङ।
औ नंगौ नोंथां
अनला ओंख्रिखौ ओ संनोब्ला जोंनो गोबां रोंगौथिफोरनि गोनां जायो जेरै अनला ओंख्रिखौ जोङो गोदौफुनाय दैयावहाय जोङो लासै लासै बे अन गुन्दैखौ हरोबासो बियो ओ मोजाङै जायो जुदि बेवहाय जोङो लाद्रा लुद्रा हरोबा बियो फिथर फिथर जानानै थायो जायखौ जोङो अनला फिथर होननानै नोंथाङाबो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय ओ जोंनि दोरोङारि जानायनि सोमोन्दै माबायदि जायो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायदो।
औ जोंना जेरै बर'फोरनाथ' बांसिनानो जों बर'नि ओं ख्रि होनब्ला खारै ओंख्रिखौनो जोङो जोबोर गोथाव मोनो आरो जोंनि बर'फोरा आरो जेरै खारै होनब्लाथ' बुंनो नाङा नोंथां खारै आरो मैद्रु लाइ लाफा मैद्रु होनब्लाथ' जोंनि बर'फोरा ओ जोबोद गोथाव मोनसोगारो आरो नोंथांसो ओरै नोंथाङा होनाय बायदि जेरै अनला दाउ सबाय साम' नारजि अमा नाफाम बेखौ जों मोजां मोनो आरो नोंथां जानो जेरै जोंना सबाइजों साम' संनोब्ला गिबियावनो जों सबाइखौ गला नङाब्ला जोङो जेरै ओ फुख्रि आरो जोंनाथ' दैज्लां समाव जेरै दुब्लि फोथारफोराव साम'खौ मोनलाबायो नालाय नों थां बिनिफ्रायनो जोङो साम'खौ लाबोनानै बिनि साम'खौ जों सोबनो ओ सोमनानै दोननांगोन आरो नोंथां बेखौ जों सानसेनो जानो हाया आरो नोंथां बेखौ जोंनो जेरै जानो थाखाय सानथाम सानब्रैसो जों सोमना दोनो आरो मानो होनोब्ला बेनि सिङाव थानाय मैलाफोरा हाफोरा गथों होनना बेखौ जों सोमना दोननाय जायो आरो नोंथां बेनि उनावहाय जेरै ओ साम'नि मैलाया खारो अब्लाथाय बिनि सानै दाखोन दंना बियाव नोंथां बेखौ जोङो गारनाय जायो आरो बेनि उनावहाय बेनि खिथ थुखौ एसे एसे दान्नाय जायो मानो होनोब्ला बियो सोबख'नायाव जाहा जाथे बियो गयो आरो नोंथां बेनिखायनो खिथुजों बिनि थाखोनखौ जों जों बख'नाय जायो आरो सोरबा सोरथ थ' जोङो बे साम'नि मोदोमखौबो जेरै ओ बख' खानायखौबो जोङो नुयो आरो नों थां रुनानै बिसोरो जेरै बे साम'नि सिंनि मोदोमखौ ओ
ओम
फिनजों बख'नायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां सोरबा सोरबा बिदि सोबख'ना जाया आरो नोंथां बेनि उनावहाय औ बिनि उनावहाय बे साम'खौ एसे खारजि होननानै जोङो सोमसो सोमनानै दोनबावो आरो नोंथां मानो होनोब्ला नाथाय जाहाथे बिनि सिङाव थानाय मैलाफोरा एसे मोजाङै खारो आरो बिनि सानि बिगुरनि मैला खौबो जोङो जेरै मनाफोराव सोनानै जोबोर हुख'नाय जायो आरो थां बेना जेरै बियो फोथारफोराव थायोब्ला एसे बिनि सायावबो मैला बाफबनानै थायो नालाय नोंथां बेनि उनावहाय जोङो जेरै सबाइ संनोब्ला गिबियावनो जोङो सबाइखौ जेरै नोंथाङा होननाय बायदि कुकारफोराव जोङो रु ग्रोना लानाय जायो आरो नोंथां बेनि उनावहाय जेरै जोङो साम'खौ जेरै जोङो साम'खौ एवफ्रामग्रोनानै लानाय जायो आरो नोंथां आरो बे साम'खौ जोरै जोङो ओम‌ एवफ्रानग्रोनानै लाय लानाय जायो बेनि उनावहाय जों रुनाय बै सबाइखौ जोङो बेयाव होफादेरो आरो नोंथां बेनि उनावहाय जोङो बेयाव खारै संख्रि बानलु बेनि उनावहाय बेखौ एसे सागं खाना होनाय जायो आरो नोंथां बेनि उनावहाय जेरै जोङो बेयाव दुन्दियानि बोथोरबा बेयाव जोङो दुन्दिया होनाय जायो बेनि उनाव नङाब्ला गंगार दुन्दिया होनाय जायो आरो नोंथां बेयाव जेरै नोंथाङा होननाय बायदि संख्रि बानलु आरो जेरै खारैया ओ नां दोंब्ला बेखौ जोङो जाजानाय जायो आरो नोंथां बेनि उनावहाय जोङो जेरै जोंना नाफाम जानोबोथ' जोबोर मोजां मोनो नालाय नोंथां जेरै नाफामाबो बर'निनो दोरोङारि बे नाफामखौ जोङो जेरै ना स्राय जेरै जोङो ना गोरलै गोरलै जेरै फिथिग्रि जा जोङो नाखौबो एसे फोरानद'बो आरो। थां जेरै सानदुंफोराव फोराननानै जेरै थास' गोसोम बेजों जोङो देनाय जायो आरो। थास' गोसोमजों जोङो जेरै गायहेनजों जमानो देनाय जायो आरो नोंथां। थास'जों ओ बे ना फिसाय ओ ना फिथिग्रिफोरजों बेनि उनावहाय जोङो बेखौ जेरै औवानि हासुं बेयाव जोङो दोननाय जायो आरो जेरै ओ थामजि सानसो दोननाय जायो। बेनि सिङाव ओ दोननाय जायो आरो औवानि सिङाव। बेनि उनावहाय जों बेखौ जेरै संनो होनब्ला जों बेखौ जेरै दैजों खारै एसे होनानै जों बेखौ ओ संनाय जायो आरो नाफामखौ नोंथां। जोबोर गोथाव जायो आरो जानो नाफामाबो। औ बेनि उनाव हाय जोंहा जेरै लाइ लाफा मैद्रु बेखौबोथ' जोंनि गोदोनि सुबुंफोरानो जानो मोजां मोनखायो नालाय नोंथां जेरै न' उसुं गुदियावनो जेरै लाइ लाफा बेखौ जोङो ओ फोनानै लाखायो आरो नोंथां जेरै जोंनाथ' दा जालायसिगोनसो। लाफा मैद्रु लाइ मैद्रु नोंथां बेखौ जोङो जेरै ओ हानानै जेरैबो जोङो सारायाव रुनाय जायो आरो नोंथां। बेयाव जेबो होनाय जाया जेरै बेयाव जोङो सं खारै होयो बिनि उनाव आरो सोरबा बानलु थाइसे थाइनै होनानै बेखौ जोङो ओरैनो रुनानै जानाय जायो आरो। जेरै लाइ लाफा मैद्रु बिनि उनावहाय जोङो लाइखौ जेरै जोङो जोंनि बर'नि अनला फाख्रिबो होनो। जेरै जोङो अनलायाव जोङो लाइखो होबाथाय जेरै जोङो बियो अनला फाख्रि जायो आरो नोंथां बेयावबो जेरै जोङो गिबियावनो माइरंखौ जों सोमना लाग्रोयो बिनि उनाव जोङो गाहेनजों देना लायो बिनि उनावहाय दै ग्लब ग्लब गोदौनायाव आखाइजों फ्रि फ्रि सारना होनाय जायो आरो नोंथां। बिनि उनावहाय जोङो बेयाव लाइ होनाय जायो हानानै। बिनि उनावहाय बेयो जेरै दाउ बेदर होनोब्ला बेयाव दाउ बेदर होनाय जायो आरो नोंथां। बेनि ओ उनावनो बेखौ लाइ ओ जेरै लाइ फा ओ जेरै अनला फाख्रि होननाय जायो आरो नोंथां। लाइ होनायाव बियो एसे फाख्रा जायो नालाय नोंथां बेखौनो जोङो अनला फाख्रि होननाय जायो आरो।
ए।
बेनि उनावहाय जोंना